हेल'
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों।
औ दे नोंथां सोंनो हागोन।
जामुं जानानै थांनानै थायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। सुबुंफोरनि जामुं जानाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथां जायगा लायै जायगा गोबां गुबुन गुबुन जायो जोंनि ओनसोलाव हमनानै ला जों आबादारि जों आबाद मावो। आबादारि हिसाबैथ' जों ओंखामखौनो जानानै थायो आबाद मावनानै माइ आबाद मावो बेखौ जोङो ओंखाम ओंखाम जाग्रा ओंखामजों लोगोसे ओंख्रि जायो गुबुन जायगायावहाय गुबुन रोखोमै बिसोरो जामुंखौ जायो जाग्रा होनना बुङोब्ला गुबुन रोखोमै बिसोरो जायो जेरै रुथि जायो फुरि जायो बिदिनो जायगा लानायनि जायगा गावबा गावनि जामुंखौ जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारथ्राखौनो बुंदों। खोनादों।
उ
गासैबो जायगानि जानायानो एखेेरोखोमनि जायो आरो। नोंथां बुंनाय बाथ्राया नोंथाङा थार बाथ्राखौ। बुंदों। हागोन।
जाग्रा होनना बुङोब्लाथ' नोंथां ओंखामा माल'थ' नङा होमबा जों दा जि ओंखाम जायो नङा होमबा नोंथां ओ ओंखामजों लोगो सेथ' जोङोबा हमनानै ला ओंख्रि जायो भाजा जायो बेफोर मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै जों ओंखामजों जानो हानाय बिनि जाय ओंख्रिखौ नोंथाङा मोनथियो बेखौ बुंनो हागोन ना ओंखामजों जा साननाय
औ नो।
बे ओंख्रिनि मुङानो